खोनादों ना नोंथां
मोजां खोनाफैयाखै नोंथां
गोजोन फुंबिलियाव नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरबाय नोंथां
अब्ला दिनै नोंनिसिम कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जोङो दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय सोलोंथाइ सावरायजागोन ना नोंथां सोलोंथाइनि बागै
औ जोबोर मोजांनि बाथ्रा
अब्ला जों जागायनोसै सोलोंथाइ होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो गासै गियानखौनो जोङो लानायखौ जोङो बुजियो जेरै जोङो जि बाथ्रा एबा खोथाखौ जोङो मिथिया बेखौ जोङो जेब्ला गावआ बुजिनो एबा बेखौ मिथिनो नाजायो बेखौनो जोङो सोलों सोलोंनाय एबा नाजानायफोरखौनो जों बुजियो सोलोंथाइ होनोब्ला जों बेखौनो बुजियो जे गोबां मानसिफोरानो बिदि गावनि रोंगौथिखौ लानो थाखाय बिदि गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांगासिनो दङ आरो बिदि गोबां बिदि बुजिनो थाखाय नाजागासिनो दङ बेफोरनो गासै सोलोंथाइ सोलोंथाइनि थाखायसो जोङो दिनै बिदि गोबां मिथियै बाथ्राखौ जोङो दिनै मोनथिनो मोनदों सोलोंथाइया जोंनि लागै गोबां बिदि मदद खालामो सोलोंथाइयानो जोंनि लागै बिदि जों मिथियै गासै बाथ्रा एबा खोथाखौ जोंहालागै मिनथिनो मोनथिनायाव जोंखौ मदद खालामो। दिनै सोलोंथाइ गैयामोनबा बिदि जोंनि जोंनि आसाम एबा जोंनि जायगा जोंनि गासिआवबो बिदि डाक्टर बिदि इन्जिनियारफोरा बिनि ओंखारनाय नङामोन एबा उजिनाय नङामोन। मानोना सोलोंथाइनि जुगिदिहैसो गासैबो बेबायदि संसारफोरानो जादों होननाय बायदि जायो। मानो होनोब्ला दिनै जों सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जाम्बा एबा बबा-बबिफोरबायाददि जानानै थानांगौमोन। मानोना सोलोंथायावसो जों गासै मिथियै बाथ्राखौ जोङो मोनथिनो मोनो दिनै जोङो जे आखलखौ जोङो दिनै सिनायामोन जे सोलोंथाइखौ दिनै जों मोनाखैमोन दिनै जोङो सोलोंथाइनि जुगिदिसो जोङो मोननो हादों आरो गोबां बिदि जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरानो दिनै सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो बिदि गोबां बिदि गोजान गोजान जायगायाव थांगासिनो दङ बिदि मोजां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय दिनै जोंनि बेफोरबायदि आसाम एबा जोंनि जायगायाव बिदि गोदोनि समाव बिदि मोजां सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हायामोन नाथाय दायो जोंनि आसाम जोंनि हालाम जोंनि जायगायावनो बिदि मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हायोसै। दिनै बिदि गोबां सेंग्रा-सिख्लाफोरानो बिदि सोलोंथाइखौ नांगौ बादि लानो हायो। जोङो नायनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोङो बिदि सोलोंथाइफोरखौ जोङो बिदि लाइमोन एबा आइजो सिख्लाफोरफोरखौ जोङो बिदि सोलोंनाय एबा बिदि रोंगौथि लानो हानायखौ जोङो मोनथियामोन एबा नुनो मोननाय जायामोन। नाथाय दानि जुगाव गासै लाइमोन एबा सेंग्रा-सिख्लायानो गावनि रोंगौथि एबा गावनि सोलोंथाइखौ जोङो लानो हानायखो जोङो नुनो मोनो। गोदोनि समाव बिदि लाइमोनफोरखो सोलोंथाइनि सोलाय बिदि मालायनि न'खर एबा मालायनि न'आव बिदि खामानि मावनो रुवाथिफोर सोथोरनाय जायोमोन। आरो बिदि सेंग्राफोरखौल'सो बिदि सोलोंनो थाखाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ होनाय जायोमोन। दिनै नाथाय दिनै गाबोन बेफोरबायदिया गैलिया। गासै सुबुंहानो गासै आइजोफोरानो गासै लाइमोनानो बिदि सोलोंथाइखौ लानो हानायनि खाबुआ जाबाय दिनै सोलोंथाइनि थाखायसो बिदि गोबां बिदि गेदेर-गोलाव मानसिफोर जानो हादों। आरो बिदि गोबां गोजान-गोजानाव थांनानैबो दिनै जोंनि बर'- फोराबो बिदि मोजां सोलोंथाइखौ लाहैदों आरो बेफोराव थांनानै गावनि सोलोंथाइखौ गोबां बिदि गोजौ थाखोसिम लाहैनो हादों। दिनै सोलोंथाइया बिदि मोननै रोखोमनि दङ। जेरै सरकारिफोरावबो जोङो फरायनानै बिदि सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो बिदि प्राइभेटावबो जोङो सोलों-सोलोंनानै बिदि ओ बिदि सरकारि बिदि फरायसालिफोराव बिदि गभार्नमेन्ट फरायसालिफोराव जों एसेग्राब बेबायदि मोजां सोलोंथाइ जों मोननो हायामोन। नाथाय दानि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला बिदि सरकारि स्कुलाबो सरकारि फरायसालिफोराबो बिदि मोजां सोलोंथाइ लानायनि मोनसे राहा लामाया जाबाय। जेराव जोङो गावनि नांगौ बायदियै सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानो हायो। आरो मोजां बिदि गावनि जिउनि थांखिखौ जोङो होसोनो हायो। नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
दिनै गाबोन संसारा गोबां बिदि डेभलप जाबोबाय बे डेभेलप जाबोनाय सिगां फारसे खारबोनायनि बिदि सम सफैबाय बेयाव जोङो ओरैना थानांगौ जागौमोन नाथाय जों जेब्ला सोलोंथाइफोरखौ हायो अब्ला जों रावखौबो गिनो गोनां गैया। जेब्लायबो आवगायनो हागोन आरो बेफोरबायदियैनो जोंनि रावखौ जोङो बर' हारिनि रावखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो सोलोंथाइनि गोनां। जोंहा बर' राव दङ जों बे बर' रावनि सोलोंसालिफोराव थांनानैहाय जोङो सोलोंथाइ लानांगौ। आरो जों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो फोरों लांनांगौ जाहाथे जोंनि बर' रावा गासै ए हारावनो गेवसारलांनो हायो आरो जेब्लायबो बिदि फसंथाना गोगोमै गसंथानो हायो बिदि जोङो नाजालांनांगोन जाहाथे जोंनि उन जोलैफ्राबो जोंनि बर' रावजोंनो सोलोंनो हागोन आरो बे बर' रावानो गासैजोंबो सिनाय जानाय जागोन जोङो बेबायदिहै जोङो नाजानांगोन आरो सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि जोंनि नि जिबनावहा गोबां बिदिनो जेंना जेंनिफोरजों जोङो आबुं मोगा मोगि जानो गोनां जायो जोंहा बिदि गोबां स्केमफोराव जोङो गोग्लैनानै गुबुनफोरजों जोङो फाननाय जानो गोनां जायो। आरो गोबां बिबायदिनो जोङो रांनि बिथिङाव बो जोङो बिस हाजार रांफोरखौ साननाय मानायफ्राव गोबां बिदिनो जोंनि गेजेराव बिदि खैफोदफोर नुजागोन जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां रोखोमनि जेंनाफोरा सोमजियो बेफोरखौ जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेखायनो जोङो सोलोंथाइ लानाया गोनां आरो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोंनि समाजखौ फोसाबलांनो थाखाय जोङो गोबां बिदिनो जोंनि सोलोंथाइखौ जों सिगां दोनथारनांगोन आरो जोङो सोलोंथाइ गैयाबा नोंथांमोन नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो जाम्बा जाम्बि जानानै जों थानांगोन जाम्बा जाम्बिफोरखौ गुबुना जेरै सोलोंथाइ गोनांफ्रा थ'गायो जोंबो बेबायदिनो थ'गायजानो गोनां जागोन। नाथाय जोङो जेब्ला सोलोंथाइ लागोन अब्ला जोंखौ रावबो थ'गायनो हाया।
या आरो गोबां बिदिफोराव जोङो जौगासारनो हागोन आरो रावबो जों थगायनो हायै बायदि जों गासै फिननायफोरखौ जोङो स्रा स्राङै बुं फोरमायनो हागोन आरो जोंनो गासै नांगौ जानायफोरखौ जोङो बुथुमनानै नै लानो हागोन सोलोंनायजोंसो जों गोबां गियानफोरखौ मोननो हायो आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों संसार थांना हानाय नङा दानि जुग बेखायनो जों सोलोंथायखौ जोङो सेथि बिबान सेथि जोङो जायगायाव दोननांगोन जाहाथे जों बयबो सोलोंथाइ लानानै रावजोंबो जे उनफिना आरो जों गावजों गाव अनज्लायना थानायखौ जोङो सोलोंनो हागोन जों बेफोरबायदि जों सोलोंथाइखौ लानांगोन। आरो जेब्ला जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ गैया जों आयेननि बिथिङावबो गोबां उनफिननो गोनां जायो जाय आयेनफोरावहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो बे कागजआवहा बा जोंनि लागै मोनसे फ्रमावहा मा मा दङ जों बेखौ जेबो फरायना मोननो हाया जायनि गेजेरजों गुबुन सोलोंथाइ गोनां सुबुं फोरा जोंखौथ' फाव फान्दायनानै गोबां बिदिनो लनफोर लाहोनानै बिदिनो डकुमेन्टसफोरखौ लानानै गोबां बिदिनो गो जोंखौ दाहारफोरजों आबुं खालामनानै दोननो हागौ जेब्ला जोङो सोलोंथाइ लागोन जों सोलोंनानै आरो गोबां बि नांगौ जायो। आयेनगिरिफोरा गोबां बिदिनो गोबां रोखोमनि आयेनफोरखौ सायो जायो। आरो बे आयेनफोरखौहा जोङो लेखा फरायब्लासो जों मोनथिगोन आरो बेयाव थानाय बिसि नाम्बाराव बिसिखिनि आयेन दङ बेफोरखौ जोङो मोनथिना लानाया गोनां जों बेफोरखौ जेब्ला जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो फरायनो रोंगोन आरो जोङो ओ गावनो बुजिनो हाजोबगोन जों बेफोर अब्लासो जोङो बेफोर आयेनफोरजों जों मोगा मोगि जाहैनो हागोन जाहाथे जोंखौ रावबो थगायनो हाया आरो जोंबो रावजोंबो थगायजाया आरो जायफ्रा इदिनो आयेन बुजायनायफोरावहा गोबां गोन गोरा थायो जों बेखोनो गावखौबो जोङो गोरों खालायनानै लानो गासै सो जोङो सोलोंना लानाया गोनां जाहाथे गासै गासैनिबो हारिनि रावखौ जोङो रोंजोबनो हायो आरो जोबनो हायो बे मोननैखौ हाब्लासो जों गासै जोङो रावबो थगायनो हान नङा जों जेब्लायबो गसंथानानै थानो हागोन नोंथा बेनि सायाव माबा
औ नंगौ नोंथाङा गोबां बिदि सैथो बाथ्राखौनो होनदों मानो होनोब्ला सोलोंथाइयानो जोंनि मोनसे जिउनि राहा लामा दिनै सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जोङो जेबो आखलफोरखौ जोङो सिनायनाय नङामोन जेबो गोदान बाथ्राखौ जोङो मोनथिनाय नङामोन। दोनै सोलोंथाइनि थाखायसो जोङो गोबां बिदि बाथ्राफोरखौबो जोङो मोनथिनो मोनदों। जों सिनायै आखरखो दिनै सोलोंथाइ लानायनि थाखायसो जों सो-सोलोंनो आरो सोलोंनो एबा गियानखो जोङो मोननो हादों। दि जेरै जोङो डाक्टरफोरनियाव थाङोब्ला दोनै जोङो सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जि दावाया जोंनि जि बेरामखो सोखागोन बेनि बागैबो जोङो मोनथिनाय नङामोन। दोनै जोङो आखरफोरखो सिनायनायनि थाखायसो दोनै सोलोंथाइनि थाखायसो जोङो डाक्टरफोरनियाव थांब्ला जोङो दावाइनि नामफोरखो जों नायनानै जोङो मोनथियो जि बि दावाया जोंनि बेरामनि थाखाय मोजां मोजां जागोन आरो जोंनि बेरामखौ बि सोखानो हागोन होननानै गोबां बिदि जोङो जुदि आखलफोरखौ सिनायामोनब्ला जों गोबां बिदि डाक्टरफोरजों जों थगायजागोमोन। आरो जोंनि मोननांगौ बायदि मुलाम्फाखौ जोङो मोननो हानाय नङामोन अब्ला जोंहा दिनै गोबां बिदि समा जालायनानै फैबाय अब्ला जोङो दिनैनि लायरायनायखो बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ।